हेल'
ओ नोंथाङा फ्रि ना
औ नोंथां फ्रि
औ आ नोंथां नोंथाङा दा मा मा मावदों
आङो दा ओरैनो जिरायना दं नोंथां
औ औ नोंथांना खबर सबरफ्रा माबोरै सोलिगासिनो
आंनियाथ' खबरा दा बर्थ'मान मोजाङानो नोंथां
अ नोंथांमोननिखै बोथोरा माबायदि गरमा
जोंनिथिंथ' दा गोबाङानो सानदुं दुंदोंना नोंथां
अ
औ सान्दुंजों एसे गोरबै मा होनो बिदिखौ दोहो दोहो मोनदों आरो ना गोसोखौ
औ ओ नोंथाङा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनाय होननानै कल खालामदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां आयदा आयदाया जाहैबाय जोंहा गेलेनाय जेरै जाहा गोबां गेलेनाय दङ काबादि होन फुटबल जोरुर गेलेनाय होन भलिबल होन ओ आरो जों उन्दैयावथ' गोबां खेलाफोर गेलेहोबाय नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ खौ सावरायदिनि नामा ओ नोंथाङा मा मा खेला गेलेनानै मोजां मोनो बा नोंथाङा मा मा खेला खौ गेलेफेरखो माने मा मा खेलाफोरखौ गेलेबाय थायो नोंथाङा फोरमायनानै होदो दे
हागोन दे नोंथां दे आङो आङोथ' भलिबल खौ साबसिन मोजां मोनो नोंथां औ भलि फुटबल आरो बेफोरबायदिखौ आं बांसिन इन्टारेस्टाव मोनो आरोना नोंथां थां गेलेनो औ जेरै भलिबलावथ' नोङो सयजोन थायो नालाय टिमा गेलेग्राया औ गेलेनायाव बियो ओरै माबा थागोन ओ सासे लिपथार थागोन आरो सासेया साइडआव बुग्रा थागोन रिसिप्ट थागोन बेफोरबायदिखौनो लानानै नानै जोंहा भलि गेलेनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ आरो फुटबलाथ' जोंहा एगार' जन गेलेया होम्बा नोंथां
औ गेलेयो गेलेयो ओ फुटबलाव जेरै मा मा थायो जेनेबा मानसिफ्रा साबेैसे थायो एगार'जनथ' थायो ओमफफ्राय बिसोर बबे बबे साइदआव थायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
आङो एसे हागोन बारा हानाय नङा नोंथां आंबो बारा फुटबलखौ बारा मोजां मोना नालाय औ हागोन औ एसे ओ फार्स्टआवथ' गलकिपार नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
गलकिपार थाबाय आरो साइड डिफेन्स आव ओरै फारसेथिं फारसेथिं सासे सासे थाबाय सानै सानै जायो साइडिभिजनेल नोंथां
औ नोंथां
आरो खरनार ओ खरनार ना मा होनो बेहायाबो सानै थायो ओरै सासे ओरै सासे सानै जायो गासै साब्रै जाबाय आरो मेन डिफिसाव सानै थाबाय औ आरो स्टिकाराव सानै थाबाय हाबबाव सानै थाबाय
औ
ओमफ्राय आरो बाखिखौ आं मिथिला नोंथां नोंथाङ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि बागै आंनो
अ नोंथाङां आंबोथ' बिदि बारा मोजां मिथिया नोंथां बुंनाय बायदि जिखौनोथ' आंबो बुंफिनखा खासिगोन बेनो एखेयानोखा नोंथां औ नोंथाङा बिदिनो भलिबलखौ बबे बबे जायगायाव गेलेहैफेरखो गोजान गुबुन जायगायाव गेलेहैफेरबाय नामा नोंथां
नोंथां आङो बे अल आसाम बे माबायावनो गेलेबाय आङो बारा गोजान गोजानाव गेलेहैनो मोनाखै आरो
औ
ओमफ्राय नोंथाङा गोदो उन्दैयाव नोंसिनि ओनसोलाव मा मा खेला गेलेयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन ओ गोदो थ' जोङो उन्दैयाव बिदिनो गरला होनोना नोंथां
औ औ-औ
गरला गेलेयो आरो खाबादि गेलेयो आरो मार्बल गेलेयो खिखर गेलेयो आरो दाङाय गेलेयो गोमोन गोथां गेलेयो
औ
आरो बायदि बायदि गेलेयो आरो नोंथां।
नोंथां गरलाखौ माबोरै गेलेयोमोनलाय?
गरलाखौ जोङो फार्स्ट जोङो मोनसे टिमाव इदिनो साबा सयजन दसजनसो थागोन आरो ना नोंथां। औ बे थानानै सास ओ सासे माबाया बिमाया थागोन आरो बिमा थानानै जोङो बै बिमाखौ होसोलांनांगौ आरो गासि बो सासे नङाखि सासे दाङहैनो हानांगौ बेफोरबायदिखौनो गरला होनो आरो नोंथां।
अ आरो जोंहाथ' अन्थाइजोंबो गेलेयोमोन नङा होमबा गोदो अन्थाइजों नास गेलेयोमोन।
औ औ नोंथां औ।
जोंहा जेरै अन्थाइजों नास गेलेयोमोन ओरै दालां थालायोमोन नङा होमबा दालां। फल' खखा बेफोरबायदि थानायबो नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
ओ एल पि स्कुल गुदि फरायसालि एबा गेजेर फरायसालि बेफोराव फरायबा जोबोद गेलेयोमोन नङा होनबा?
औ नोंथां औ।
औ बैफोर गेलेनाया माने इन्टारेस् लाबोयो आरो ना माने ओरैनो बरिं थानायफोरनिफ्राय माने इन्टारेस्ट लाबोयो आरोना बैफोर गेलेनाया।
औ। नो आङो खाबादिखौथ' गेले फेराखै नोंथां औ नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा खाबादिनि बागै आंनो एसे?
अ नोंथां आं गेलेफेराखै अब्लाबो आं माने गोबां खाबादि नायो नालाय ओमफ्राय आं बे मिथिगौखौनो बुंनांगोन आङो। जेरै जा काबादि गेलेनायाव मोनसे माबायाव ओ साथजोन थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
हेलौ औ जेरै बेहायनो जोंहा माबा थायो मा मा होनदों नोंथां?
औ नोंथां औ।
हेलौ औ बिदिनो जोंहा माबा थायो राइडार थायो आरोना रायदारा माने बांसिन माने बै मोनसे अपजिट टिमखौ थांनानै माने बेखौ एटेक खालामनाय बिसोरनिखौ टिमखौ बुथारनानै फैनाय माने पइन्ट लानानै फैनाय बांसिन बे रायदार होननाया बेखौ बांसिन मावो आरोना ओमफ्राय आरो जाहाथे ओरै डिफेन्डार थायो। माने दिफेन्डारा साइद साइदाव थायो। बिफोर माने बै ओै अफजित टिमनिया जुदि जेब्ला फैयोना अब्लाबो माने बेखौ हमना लाखिनाया बे हमना लाखिनाया बे डिफेन्डारफोरनि मेन खामानि आरोना।
औ नोंथां औ।
औ जाआ बिदिनो जाआ बिदिनो खेलाफोर गेलेनानै जेरै भलिबल ओ फुटबल क्रिकेट काबादि बेफोरथ' माने गोबां इन्टारनेसनेलि माने वर्ल्ड काप फोर जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ।
औ माने बेफोराव गेलेनानै जों गोबां नाम खामायनो हायो गोबां रां आरजिनो हायो गावनि लाइफखौ दानानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायो नोंथां हायो।
ओ जेरै जा क्रिकेट माने क्रिकेटथ' जा भारताव बयजोंबो मोजां मोनजासिननायखौनो बुंना नांगौ नङा होमा नोंथां जोआ जेरै क्रिकेटआव गोबां जौगानाय होनांगो जों जोंनि भारतखौ ओ जेरै थांनाय बोसोर जा ओ टि टुवन्टि वर्ल्ड काप आव मा होनो भारतआ क्रिकेटआव देरहादोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां देरहादों।
औ। आरो जोंहा बिदिनो बुङोबा इन्टारनेसनेलि जों भारतआ फुटबलाव बारा बिदि बिदि माने नाम खामायनो हायाखै बा गोहोम खख्लैनो हायाखै होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ दाथ' भिभा वार्ल्ड काप जागासिनो नङा हामा नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथाङा भिभा वर्ल्ड काप नायो नामा
आङो नायनाया दसे दसेल' नाय़ नोंथां बारा फुल आं फुल नायजोबा आरो ना नोंथां
अ नोंथाङा मा मा टिमनि नायखो
आङोथ' टिमनि नामखौ
जापान मर'क' ओ निउजिलेण्ड पर्टुगल फारागवे ओमफाय बिदिनो ब्राजिल
ओ ब्राजिल
ओ ओन नोंथाङा ओ सानैसो फुटबल माने जोलुर मुंदांखा जोलुर गेलेगिरिफोरनि नाम बुंनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां।
औ बुंसाय।
ओ र'
ख्रिस्टियान' रनाल्ड' ना
औ
मेसि
औ नोंथां औ
आमफाय बैना मा नामलाय सासेना मामोनलाय औ नेमार दङ
नेमार थायो
बिथांमोनहाथ' माने जोलुर गेलेनानै गोबां सिनायथि मोन्नाय नङा होमबा नों- थां मुलुगावनो सिनाय जायो बिथांमोना आरो बिथांमोना गेलेनायनि जोलुर गेलेनानैनो गोबां रां खामायो नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
औ।
नोंथाङा ओरैनोसो मा मा खेलाखौ मोजां मोनो मा मा खेलाखौ गेलेखो नों
अ नोंथां आंथ' मोजां मोननाया ओ जोलुरखौबो मोजां मोनो ओमफाय कापमस्ट आं काबादिखौ मोजां मोनो खिन्थु आंना खाफाल गाज्रि ना मा होननांगोनथाय नंथाय नों नोंथां आं दिनैसिमबो काबादि गेलेनो खाबु मोनफेराखै आरोना आरै जोंनि ओनसोलाव हौवाफोरनि खाबादिया बिदि अनसाय जायाखै आरोना।
औ नोंथां औ।
खिन्थु आङो ओ मबाइलफ्राव भिडिअफोर नायनानै जोबोद मोजां मोनो आरोना ओ फुटबलखौथ' बिदिनो गेलेबाय गामियाव गेलेयो ओरै ओ गामियाव गेलेनाय बोथोराव दाबायदियाव गेलेया होमबा नोंथां फुटबलखौ बेबाय दिफ्राव जोङो ओ गामिनियाव गामिनि फोथारावनो गामिनि सेंग्रा सेंग्राफोरा ज' ज' बिदिनो बेलासि समाव गेलेयोमोन बेफोराव गेलेयोमोन आरो जोंहा जोंहा हस्टेलावबो गेलेयोमोन बेलासि समाव बरिं रिं माथो खालामना थानो नङामा नोंथां बिदिनो जोलुर गेलेयोमोन देहा फोराबो थागर थायो बेबायदिनो गेलेयोमोन आरोना
औ
औ
नोंथाङा ओरैनोसो खेलाखौ मोनबैससे माबायाव गेलेखो बिदि अल आसाम माबायाव खेलाफ्राव?
अ नोंथाङा आंथ' खेलायाव बिदि गेलेफेराखै ओरैनो जोंहा मा होनो मोनसे आल्टिमेट क्रिस्बि होननाय मोनसे ओ खेला दङ आरो बेखौसो माने जोङो माबायाव गेलेहैबाय आरो सोनाफै गेलेहैदोंमोन ओरै मा जायगा मोनथाय आं बावलायलांबाय बेखौ जों गोदो बिराद गेलेयोमोन आरोना खिन्थु दा गेलेला बेखौबो
औ ओ नोंथाङा मानि कार'नाव गेलेला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ नोंथां माने जोंहा ओरैनो ओ जोङो बेखौ गेलेजेदोंमोन अब्ला ओ जोङो था क्लास नाइन बेफोरावसो गेले क्लास नाइनाव गेलेजेनदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा नै फैयै फैयै फराय नायावबो देरबोबाय जेरै क्लास थेन पास जाबाय ओइस एस फरायबाय ओइस एस फरायनाय समावबो गेलेदोंमोन आरो जानानै ओइस एस पास जानाय लोगो डिग्रि फरायनो गुबुनाव थाहैनांबाय नङा होनबा नोंथां बेफोरनि थाखाय माने एसे प्रब्लेम जाबाय आरो जों डिग्रि फरायनो थाखाय जों गुबुनाव थाहैबाय बेयावथ' जों गुबुनाव थाहैबाय जेब्ला फैनानै गेलेफैनायथ' एसे उसुबिदा जायो नङा हबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
बिनि थाखायनो बेखौ गेलेनाय जाला आरोना
औ नोंथां।
औ नोंथां नै समाबो जासिगोन नोंथांजों ओ जा गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायनानै मोजां मोनबाय आरोना नों
औ आंबो गोसोखौ मोजां मोनबाय नोंथां बिदि साव गेलेनायनि सायाव रायलायनायनि माबा गेजेराव
औ नोंथां दे होमबा।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।